हेल' नोंथां औ नों थां आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ खो
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आंहा ओरैनो बाहेरायाव जिरायना दङ
अ आंबो आं रुम सिङावनो जिरायना दं नोंथां गरम नालाय ओंखायनो फेन सिङाव ओ फेननि बार लागासिनो दं। ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं बोथोरा गरमान ना ना एसे थान्दा जादों
गरम सोरबाफोर दा एसे बोरैबा जुमाय खोब्बाय आरोना थेवबाबो बोथोरा बिराद गरम
अ नोंथांमोनथिं अखा हाथाराखै नामा?
हाथाराखै गोबावाना जाबाय
मा होनदों नोंथां
ओंहो अखा हाथाराखै गोबावानो जाबाय
अ ओ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो नोंथां
अनलाजों दाव
औ औ
नोंथांखौ आङो मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन ओम बेखौ आयदाखौ सोंग्रोनायनि सिगां आं आंना गावनि मोनसे प्रब्लेम जादों आरोना मोखाङाव ओमफ्राय बिराद पिमपोल्स जादों ओमफ्राय गरमनि थाखायनो बिदि बिराद माबा जादों आर ना स्किना ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो स्किनखौ बोरै केयार खालामो ओमफाय स्किनआव मा मा लाबा स्किनआ मोजां जायो बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ बुंनो हागोन बेफोरनि बाथ्राबा ओरैनो बाहेरनि हिसाबैथ' ओरैनो नर्मेल स्किन केयारखौनो लानांगौ जेरैबायदि फुङाव सिखारनानै नोङो प्लन्जारजों मोखांखौ मोजाङै सुना लाग्रोनांगौ ओमफ्राय नेप सिना माइथोनै मोनसे सिराम दङ ओमफ्राय नोङो बिगिनार बा माने फार्स्ट लादोंबाथाय फार्स्ट फार्स्ट बिदि लादोंबाथाय फाइभ टु टेन पारसेन्ट बिदिनि गेजेराव लानांगौ आरो ना ओमफफ्राय नोंथांना स्किना अइलि ना ड्रायमोनथाय
ओ आंना स्किना कम्बिनेसन नोंथां माने ओम बिदिनो अबेबा पार्टआव अइलि जाय जयो ओमफ्राय अबेबा पार्टव ड्राइ जायो
एथ' खस्थ' बिदिनो होननाय बायदिबा प्लेन्डार लानांगौ फार्स्टाव ओमफ्रायो बेनि उनाव नाया सिना माइ सिराम होननाय मोनसे दङ बेखौ नोङो फार्स्टआव फाइभ टु टेन पारसेन्ट इदि लाग्रोनांगौ आरो ना ओमफ्राय बेनि सिगाङावनो नोङो एसे नायग्रोनांगौ आखायाव माने नोंनि स्किननि थाखाय बेबा मोजां नंगौ नङा नोंजों मिलायो ना मिलाया बेफोरखौ नों नायग्रनांगौ आरो ना गावनो
औ औ
जुदि मोजां नोंनि स्किनजों मिलायोबा होनबाना नों लाजायो आरो ना ओमफ्राय बेननाव जेनेबा सिराम लागोर लाबाय लानायनि उनाव नोङो मोनसे मोजाङै मोजां मयस्चोराइजार लानांगौ आरो ना जाय माने नोंनि मोखांजों मिलायो नोंना कमबेनेस नालाय बिदिनो सेटाफिल प्रडाक्सफोरखौबो लानो हायो मोजां मोजां प्रडाक्ट दं बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो नन कमरडेल जोंनि बिदिखौ लानांगौ आरो ना ओमफ्राय लास्टआवहाय सानावथ' नोङो सानस्क्रिनखौ लाथारनांगौ एसे मोजां एस पि एप हाय थानाय थार्टि फर्टि बिदि टाइप लानांगौ आरो ना सानस्क्रिनखौ सानफ्रामबो लानांगौ माने स्किना मोजांसिन जायो आरो हराव नोंबो आरोबाव एक एकनि दं नालाय नोंना नों बेयावबो आरो हराव उन्दुनायनि सिगां मोजाङै मोखांखौ साफा खालामना लाग्रोनांगौ मोखांफोरखौ सुनानै ओमफ्राय बे नाव सेलिसाइलिक एसिड होननाय दङ बेखौ नोङो गिबियावनो जिर' पइन्ट फाइभ टु टु पारसेन्टनि गेजेराव लानो हायो आरो ना ओमफाय बेखौ फुननानै ओमफाय देनजयेल पेर' अक्साइद बिदिबो दङ बेखौबो नोङो टु पइन्ट फाइभ टु फाइभ पारसे नि गेजेराव बेखौ लानो हायो आरो ना ओमफ्राय लास्टाव मयस्चाइजार फुननानै ओमफ्राय बिदिनो दोननांगौ आरो ना उन्दु नायनि थारथि फरथि मिनिट सिगाङावनो बिदि स्किनकेयार खालामनानै बिदि दोननांगौ ओमफ्राय मा होनो बिदि बाहेरनि स्किन केयाराथ' बिदि जाबाय बात सिंनि मोदोम सिङावबो माने जेनेबा मोजाङै जानांगौ होनबासो स्किना मोजाङै थायो आरो ना औ सिंनि बिदिनो मोजां डाइट लाखिनांगौ आरो ना जायनि थाखाय स्किनफोरा मोजां थायो जेरैबायदि भिटामिन सि बेबायदि बुस्थु जानांगौ आरोना जेरै मा होनो नारें खमला बिदिनो गुवबा किवि स्ट्रबेरि बेफोरखौ आमलाफोरखौ आमलुखिफोरखौ माने जानांगौ आरो ना माने स्किनफोरा हेल्दि थायो इदिबा भेजिटेबोलफोरखौबो बिदिनो जानांगौ। जेरैबायदि मा होनो बिला -बिलाथि दङ ओमफ्राय गाजर बिदिनो सिफोरखौ जानांगौ आरो ना। बेफोरो भिटामिन ए आव गोलैहैयो।
औ, औ।
माबा आलमन बादामफोर बेफोर होनांगौ होमबाना स्किना मोजाङै थायो आरो ना। बिदिनो गाइखेर बिदिनो गाइखेर -दाखा बेफोरबो मोजां आरो ना स्किननि थाखाय। ओमफ्राय आरो गोबाङै दै लोंनांगौ आरो ना। माने स्किना मोजां साफा थायो। बिदि दै लोंबाय थाबा। औ हाइद्रेटेड थानांगौ आरो ना होनबानानो स्किनाव आरो बेबायदि जेबो जाया। ओमफ्राय आरो बाहेरनि जेबो बिदि मा होनो थावआव होनाय बुस्थु बिदिया बिराद गाज्रि जायो स्किननि थाखाय।
औ, औ।
थावआव संना जानाय बुस्थुफ्रा बिदिनो सावमिन, मम'फोरा बेफोरखौ जाबाथाय स्किन मोदोम सब बिराद गाज्रि जायो आरो ना।
औ। नोंथाङा ओ मा- मा प्रडाक्टस इउस खालामो गावनि स्किननि थाखाय? नाथाय बेफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
दाथ' आङो माबा सेथा फिलनि मयसराइजार लायो। ओमफ्राय कुइल होननायबो नाम मोनसे दङ बेनिबो मयसराइजारखौ मालाबा लायो आङो। ओमफ्राय प्लाम होननायनि सिरामखौ लायो। ओमफ्राय प्लामनिनो सानस्क्रिनखौबो लायो बिराद जोबोद मोजां आरोना। बिदि लाइट वेटथार स्किनाव मोजाङै एबजर्ब जाहैयो।
औ।
फिल मोना आरो ना। माने जेबो बिदि लानाय बायदि मोना माने साफा मोजां गुसुनो। ओमफ्राय माबा सानस्क्रिनाबो जोबोद मोजांखा। आरो जों माबानि करियानि प्रडाक्टसफोरा बांसिन मोजां जाहैयो आरो ना। बिदिसोना औ। बांसिन मोजां जेर प्रडाक्सफोरा बांसिन मोजां जायो। थेवबाबो माने इन्दियान स्किनजों सुद जायोना जाया। जेबो बिदि मिथियाना ओंखायनो खनसे टेस्ट खालामग्रोनांगौ आरोना। आखाइफ्राव दे जायोना जाया। मोजां नंगौना नङा नोंनि थाखाय।
औ।
औ।
ओमफ्राय आङो खोनानो मोनदों आरोना। माबा सासे मा होनो सेले- होनो हलि बिबार नामा होननाय बेनि प्राक्फोरखौबो मोजां होननाय खोनादों नोंथाङा मिथिगौमोन नामा बेनि बागै?
औ माने आंबो बेनिखौ बिदि बारा लानो मोनाखै। बाट बिदिनो एडभार्टाइस नुयो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो मबाइलाव बिदिनो रिसार्ज खालामनानोनै बिदिनो नायोबा नुयो दे बेनि जेनेबा मयसचराइजारफोरा एबा कलिनजारफोरा ओमफ्राय बि लिपडन्फोरा लिबलायनाफोरा बिराद मोजां आरो ना माने स्किनखौ मोजां लाखियो मोजाङै हाइद्रेट खालामो आरो ना जेरै ग्लेजिं मिल्क होननाय दं मोनसे बियो स्किनाव मोजाङै ए अबजर्ब जायो ओमफ्राय स्किनाबो मोजाङै हाइद्रेट थायो आर ना बेनि स्किन केयार प्रडाक्सफोरा मोजां
अ मोजाङानो दे नोंथां होमबा
नोंथाङा नोंथाङा बिबारफोरनि बाथ्रा माबाफोर खिन्थानो हागोन नामा
अ बिबारथ' आं बिबार बिराद मोजां मोनो माने बिबारा न'खौ माने साजायनायाव माने लाइक बिराद हेल्पफुल आरोना माने बिदिनो जोंना जेरै रस बिबार थायो माने गलाब बिबार ओमफ्राय बिदिनो बगेन भिलिया दं ओमफ्राय सानफ्लावार दं ओमफ्राय जोंहानाव बुंनो थाङोबा रस दंफाङा जोबोद गिदिर दंफां दं आर ना मोनसे माने ओ बे बिराद गिदिर जालांबाय आरोना आगोलनिनोमोन ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय बे दंफाङा ओमफ्राय बे बिराद मोजां गिदिर गिदिर बिबार होयो आरो ना ओमफ्राय बगेन बिलयाया जोंहानि गेटआव दं बे गेटआव मानलानानै बिराद समायना जालांबाय आरोना जेराव मानसिफोराबो खाथि खालानि मानसिफोरा फट' खेबनो फैलाबायो ओमफ्राय आंथ' बिबार गायनानै बिराद मोजां नायो नाङो आरोना नोंथां नाथाय आंथ' दा फरायनो थाखाय आ गुबुन जायगायाव फैबाय नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो आं बारा बिबारफोरखौ माने बिदिनो केयार खालामनो हाला आंनि आदा सासे दं बेसो बिबारफोरखौ दै होयो ओमफ्राय मालाबा रिपर्ट खालामो माने बिदिनो रोदाफोरा मा होनो बुरजा जाबा बिदि पट सिङाव जेरै गोलाव जानानै बिदिनो फुरथि जाबा बेखौ माबायो आरोना क्लिन खालामनानै रिपर्ट खालामफिनो बिदिनो मोजां नाङो आरो आरोना बिदिनो फ म बिबार गनानै म बि समायना समायना बिबार दं जोंना ओमफ्राय बेफोरखौ माने न'खरखौ बिराद समाय होयो आरोना खिन्थु बिदिनो बिराद मोजां नाङो आं बिबारफोरखौ नोंथांनि माबा मोजां मोननाय बिबारा मा माने जाय बिबारखौ मोजां मोनो
आं ससिेल वार्कआव बांसिन मोजां मोनो
औ मोजाङानो दे नोंथां दे होमबा नोंथां दोनसै न' ओ- नो- बिथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय
औबोंथ